खुलुम
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं नोंथां
नै मोजाङानो दं नोंथाङा
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ
औ नोंथां जों दा ओ लाइमोन समनि बागै रायलायनो सानदों रायलाय जागोन ना नोंथां
औ औ औ
औ नोंथां लाइमोन बैसो होनबाथ' जोङो मोनथिखायो जों जों बे सेंग्रा सिख्ला समखौनो जोङो लाइमोन बैसो होननानै जोङो ओ सानो आरो औ ओ साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासाया लाइमोन बैसोआव ओ इदिनो मोगा मोगि जायो
औ
औ ओ जेरै गोसोथियारि आरो गोसो गावनि सान्थायारि आरो आखल आखुवारि बि सिङाव बायदि मैया ओ जेथो गोनां जायो ओ आरो बे लाइमोन बैसोआवहाय जोबोर खै फोद गोनां बैसो औ ओ बै समावहाय ओ हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबा रै खारथायनि सोलायथायफोरखौ हमथानो थाखाय ओ उम बायदि रोखोमनि बेले बेजे सोमजिनायनि थासारि फैनो हागौ लाइमोन बैसोआ जाबाय ओ गोदान जांख्रिथायनि बैस लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बादि जानाया थारैनो गोनां
औ औ
औ ओ गोनां होननानै जों सानो बिनिखायनो लाइमोन बैसोआवहाय जोङो इसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि ओ फोरोंगिरि एबा गेदेर मानसि बिसोरो इसे नोजोर खालामनांगौ जायो आरो जोङो लाइमोन बैसोआवहाय जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो रोंनांगौ जेरैहाय जों फरायनांगौ समाव जोङो मोजाङैहाय फरायना ला नो रोंनांगौ जानाय समाव जोङो जागोन आरो बिमा -बिफा एबा सोरबा गिदिर गोलाव मानसि एबा फोरोंगिरि आरो न'खरनि बिमा बिफा बेफोरनि जोङो बिसोरो माबाफोर खोथा बुङोब्लाथाय जोङो बिसोरनि खोथाखौहाय खोनासंनांगोन आरो जोङो मानिनानै सोलिनांगोन होमब्लासो जोङो बे लाइमोन समावहाय ओ जोङो जि थांखिसिम सहैनो सानदों बे थांखिसिम जोङो सहैनो हागोन
औ
औ आरो जोङो लाइमोन बैसोखौ मोनसे महर सोलायनाय बैसो होननानै बुङो लाइमोन बैसो सो होनना बुङोब्ला जोङो जि जिसे बैसोनिफ्राय जोङो जिदाइन जिगु बोसोर बैसोनिखौनो जोङो लाइमोन बैसो महरै सिनायनाय जायो लाइमोन बैसोनि जौगासारथायखौ गोरलैयैनो हमदां हायो
औ औ
लाइमोन बैसोआवहाय गोसोथियारि गोहोआबो जौगासारो आरो उन्दै बैसोनि गुबुननिफ्राय सोलोंनाय सोलोंथाइनि सोलायै गावनि बिजिरनाय गोहोजों बानजायथाव साननो हानाय गोहोआबो जौगासारो लाइमोन समावनो जोङो सुबुंनि गाव आंगो सान्थाया सोमजिखाङो औ लाइमोन बैसोआवहाय इयुन जिउनि जोबोर गोनांथियारि अखाफोरो बुथुमनानै जोङो लानो हायो। आरो रोंथाइ लुबैनाय एबा नांगौ बादियै गाव आंगो लामाजों जिउ लामायाव दावखोनो हायो। आरो जोङो मोजां लामाथिंहाय लायमोन बैसो समावनो जों मोजां लामााखिहाय जोङो दावखोलांनो हायो आरो जों लाइमोन बैसोआवनो जोंनि जिउनि थांखिसिम सहैनो हायो जों बे समावनो जोङो मोजाङै गोसो गोसो होनानै जोङो मोजां खामानिखौ मोजाङै मावलांनो नाजानांगौ जोंना लाइमोन बैसो स' बांसिनानो गाज्रि लामाथिं बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनो। औ मानोना सोलोंथाइया जाबाय आरो समाज सोलायनायनि मोनसे गोहोआरि बिजों लाइमोन समाव सुबुंनि बायदि सोलो जिउ राहाया बाङो मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय बिसोरो आथुर जाबोयो समाजनि फारसेबो लाइमोन समावहाय मिथिनो लुबै नाया बांलाङो बायदि मोन्दांथि आरो हाबिलासनि फिथाइ महरै लाइमोन गोसोआव सोमजिखांनाय गुलाय गुजायनि थाखायनो बायदि रोखोमनि नांगौथिया नुजाफैयो
औ औ
लाइमोननि गोसोथियारि गोसो सान्थायारि एबा नांगौथिफोरखौ सुफुंनायनि थांखियै सोलोंसालि एबा न'खरनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो लाखिनाय सोलोंसालि बायदियाव जोङो गोनांथि होनाय जायो। बे सोलों थाया सेंग्रा सिख्लासाफोरनि थाखाय बांसिन। फिथाइ गोनां जागोन आरो जों लाइमोन समाव गावनि गोसोबादि। सोलिनो नागिरो आरो जोङो लाइमोन समावहाय खायफाहा बिद दिनो यावनो सोरबा गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो जेरै जों लाइमोन समावहाय। ओ-जेरै बाइक दाब्रायथिङो बिदिनो लामा सामाफोराव। ओ-जेरै मेरै ओ-सोब्ला ओ-सोबो सि ग्रेट बिदिनो बायदिसिना लेट थ्रा बेसाद बेफोरखौ जोङो लानाय जायो आरो सेंग्राफोरा बांसिनानो। जों बेफोरनि एसे गोजानाव थानाया मोजां।
औ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों आं नोंथां। मोननियाव सोरबाफोर बिदिनो लाइमोन बैसोआव सोरबाफोर बिदिनो बाइकफोर? सालायनानै माबाफोर जानाय बिदिफोर दङ नामा नोंथांमोननि?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बिदि बारा नुनो मोना बिदिनो एसे गुबुन जायगायावहाय जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ औ औ लायोमोन बैसोआवथ'। बिदिनो मेल्ला माने बाइक एक्सिडेन्ट जानाय सोरबाबा द्राग्स लानाय सोरबाबा बिदिनो। आरो लाइमोन बैसोआ माने गावनि गोसोखौनो हमथानो हायि जाना फैयोना माने बिदिनो न'खरनि खोथा न'खरनि खोथाखो मानिनो नागिरा ओमफ्राय बिदिनो अख्रा बायदि जाना फैयो आरो लाायमोन बैसोआ बे। बे बैसोखौ माने बे बैसोआवनो जोंना माने जोंनि। ओ-लाइमोन बैसो माने बे टाइमावनो जोङो माने गावखौ माने हम हमथानो हानाय बा बिदि लाखिनानै थानो हाबासो माने जोंनि। माबा ओ-जोंनि जिउ ओ-जिउआव माने जोङो गि-गिदिर मानसि जानो हागोन आरो जोङो। ओमफाय बिदिनो औ बे। बे टाइमाव आरो लाइमोन बैसो समाव माने बिमा बिफानिबो खोथाखौ एरा एरा जायो माने। बिसोर माबाफोर बुंबाबो माने रागा जोंनाय बिदि जायो आरो ओमफफ्राय बेफोर खौ जोङो माने मोजां बे टाइमाव जोङो माने मोजां न'खरनिफ्राय माने मोजां। मोजां खोथा खोनासंनो हानाय बिदि बायदि गोहोखौ माने जोङो एसे गोसो खौ हमथानो हानाय बिदि जानांगौ आरो ओमफ्राय बे दानाथ' नै ओ-दानाथ' बिदिनो ओ-मा-माने। नै लाइमोन बैसो बा गथ' सेंग्रासा बा सिख्लासा बिदिनो। ओ बिसोरो लेखा फरायनो नागिरा बा बाहेराव बा फनावसो बांसिन बिजि थायो दानिया ने आरो। बिदिनो फनफोराव बिजि थानानै मा हौवा हौवा मानसि बा हिनजाव मानसिफ्राबो माने बिदिनो। ओ-माने बिदिनो गोसो थोलायो। ओमफफ्राय आरो बिदिनो थाबनो हाबा जालायो बिदि जाजोब्बाय आरो जेराव। माने न'खरनि खोथा खोनासंनो नागिरा बिदिनो ओमफाय फरायनायफोराबो माने आद्रा जालांनाय बिदि बायदि थालाङो आरो। बे लाइमोन बैसोआवनो माने लाइमोन बैसोआ माने बिराद माने ओ-अख्रा बा बिदिनो बे टाइमावनो माने जोङो मोजांहै फरायनो बा गावखौनो हमथानो हानाय बेफोरबायदि खालामना लाबासो जों जिउआव माने मोजां मानसि जानो हागोन आरो।
औ नोंथां।
औ औ।
औ। ओ लाइमोन समाव गाव गावनि गोसो खौ ओ जोङो गाव गावनो हारसिङैनो एसे बुरखायनाय एबा दबथायना लाखिनो रोंनांगोन आरो नोंथां औ
माने मानसिफोरा माने औ-औ बिदिनो स्कुल बा कलेजफोराव थांबा माने गावखौनो माने बिदिनो स्कुलफोरनि बा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय माने मोजां बोसोन लानाया मोजां आरो आरो बिदिनो ओ स्कुल कलेज फोराव थांबा माने मास्टारा जि बुंदों माने फोरोंगिरिया मा बुंदों बेफोरखौनो माने मोजाङै बुजिनानै लानानै माने बिदिनो मोजां मानसि जाबासो माने बिमा बिफा खोथा लाग्रा मानसियासो माने जिउआव मान मोजां मानसि ज हायो। बा लाइमोन बैसोआवनो बिदि हाबा जानानै लाबा बिदिनो संसाराव गोलैनांगौ जायोबा माने प्रब्लेमाव फेस खालामनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ-औ
औ-
बेफोराव माने न'खरनि मानसियाबो माने प्रेसार मोनो आरो गावबो माने जाय सुबुङा हा बा जादोंबा जाय
बा जाय माने बिमा बि
मावनानै हाबा जाखो बिदिनो दाना माने नुनो मोनो गामि ओनसोलाव माने बिमा बिफा बिफाजों नांलायनाय बा हाबा जानानै नांलायनाय बा सोरबा सोरजोंबा खारलांनाय बिदिखौल' दानानै नुनो मोनसै आरो उन्दै उन्दैयावनो हाबा जानानै माने गावसोरनि गोसोखौ माने हमथानो हायि बिदि जालांबाय आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ-औ
औ आरो बिदिनो न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ज' थाफानानै जोङो बिदिनो ज' रायलायनांगोन आरो औ सानसेयाव बिदिनो ज' थाफानानै रायजलायोबाथाय जोंनो मोजां गाज्रि जों बेफोरखौ
औ-औ-औ न'खरनि मानसिफोरा बुजिनांगोन गथ म मा जादों बा ओ गथ गथ खौबो माने बुजिनानै नायबासो माने न'खरनि मानसिफोराबो माने मोजां लामायाव माने आगान होनो हागोन आरो आगान सु
औ नोंथां औ
आथिखालावथ' औ-औ फोरोंगिरिफोर औ-औ दे आथिखालावथ' फोरोंगिरिफोरनिथ' नै खोथाखौनो लानोनो नागिरा माने फोरोंगिरिफोरजों माने बिदि लाइमोन बैसोआ माने फोरोंगिरिफोरजोंसो उल्था माने माबा मोनसे होनबा माने उल्थासो नांनो नागिरोब बा न'नि बिमा बिफाजोंबो
औ नोंथां।
औ-औ
औ ओ बे फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौथ' जों मानिनांगौ आरो
औ-औ
बिदि खोथा मानियैया जोंनि गाज्रि हुदा।
औ
औ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिदिनो नाङा फाङा ओरैनो ज' ज' थाबायनानै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय आरो सोरखौबा दाद्रि होनाय बायदि समाजनि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय ओ समाजखौ मोजांङै आब्रु थोयै दैदेनलांनोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा ओ गावबा गावनो बुजिनांगोन। बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजा जौगानाय फैगोन आरो बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजनि खहा जागोन बेखौ दिनैनि दिनाव बिजिरना नायनो सोलोंनांसिगौ
औ औ औ
औ मानोना समाजजों लोगोसे गावनिबो खहा जायो।
औ औ
औ
औ दे होमबालाय नोंथांनिसम नै जोंना समाबो जान फैबाय बा नोंथांङा नै नोंथांनि नोंथांनिफ्राय माने दिनै खोथा मिथिनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। माने आं मिथियै खोथाखौबो नोंथांङा माने मिथिहोनायनि थाखाय उनाव लोगो मोन फिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथां दे बिदिब्ला उनाव सावरायफिनगोन नोंथां औ।